हेल'अ हेल'।
औ खोनादों नोंथांं?
खोनादों खोनादों खोनादों।
औ औ अ जों होमबा दा मानि सायाव रायलायनो नोंथां?
अ नोंथाङा दे मानि सायाव सावरायो ।
औ औ औ जोङो दा गायनाय फुनायबो सावराय जायो
जायो जायो नोंथां।
औ गायनाय फुनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ गायनाय फुनायनि सोमोन्दै। अच्छ अ गायनाय फुनाय होनोबाथ' ओ जोङो फ्रायनो दैज्लां बोथोराव बांसिन माइ आबादखौ गायनाय फुनाय खालामा नङा होमबा नोंथां? उम। ओ दायोथ' बे दैलां बोथोरानो सफैबाय। आरो जोङो गायनाय फुनाय होनोबा सिगांहाय जोङो दैलांआव ओ दैलां जाहां जाहांआव माइ जेन'बा माइज्लि होनो। बे माइलिखौ जोङो सोमनानै ओ सोमनानै हायाव मोनसे दब्लायसे मोजां दै अरनाय जायगा नागिरनानै दोखो दोखो एवनानै मै होनानै बै माइज्लि खौ सोमनाय माइज्लिखौ खुबैयो आरो खोथिया दा टेक खोथिआया जौवोबा जोङो बेखौ फुनानै ओ गायफिनो।
औ औ।
औ दिनो गोदोनि दिनाव खासिया गायो होनोमोन डाबल -डाबल खिन्थु दायो बे लेवसियाखौ गायनाय नुसै
औ औ
अ दायो बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ आबाद गायो दैलां बोथोराव । बिदिनो माइनि मुंफोरखौ फोजोबनो हाया गुबुन गुबुन मुं दंङ । गोदोनि दिनाव जेरै बिदिनो माइमा ओ माइसालि बिदिनो खृष्ट ओ ओ मा होनो बैफोरखौ गायोमोन आरो । उम बे जु हुल ओइ दामुवा ख्रिष ओ मा होनो बेखौ गायोमोन । दायो गो गोदान -गोदान माइ फैबाय ओ रनजितफोर बांला एरि माबा माबि आइदि माबा आरि बेफोर फैबाय आरो माइ गोदानफोरा दायो बेफोरखौ बे दैज्लांआव गायनाय जायो गोदोनि ओ गायग्रा गोजाम माइफोरा गोमालांबाय गोदानखौ गायो दा दैलां बोथोराव। ओरैनो नो-नोंथांमोननि थिं दायो गायनाय फुनाया मा रोखोम ओ दोहौ जानानै दं?
औ औ नोंथां जोंनिजांबो ओ गायनाय फुनाया दा सोलिबाय दंङ। ओ जोंनिजोंथ' दा गायनाय फुनायखौ एसेबां एफोरबायदि ओ दा गायनायफोरा जोबोद खम जालांनो हमबाय । मानो होनना बुंङोब्ला दिनै ओ जोंहा न' बांङा दिनै बांनो हमबाय जोंहा दुब्लि फोथारफोराव जोंहा दिनै बांसिनानो ओ मानसिफोरा ओ दिनै न' लुनो थाखाय हा खोनानै लानाय नुदों । दिनै गोबां ओ लांदां जायगाफोरखौ दिनै ओ बेफोरबायदिनो हा खोनानै ओ थानो लादों मानसिफोरा दिनै बिल्डिं आरि सो दिनै लुनो हमबाय जेराव जोंहा आबाद फोथारफोरा जोंहा जोबोद खम जालांनांनायखौ नुनो मोनो । बिदिनो ओ दिनै जोंनि गेजेराव मावो मावनाया अब्लाबो दिनै ओ बेफोरबायदि मानसिफोरा मावला आरोना जेनेबा जोंहा दिनै ट्रेक्टरफोरखौ ओ बाहायो जोंफोरो ओ बिदिनो जोंनियावबो बिदिनो जोंङो ओ खोथियाफोरखौ जोंङो फैयो फोनायालाय बिदिनो नाथाय ओ दिनै माइ गायनायनि खोथा बुंङोब्ला दिनै जोंहा ट्रेक्टर दंखायो माइ गायनो थाखाय दिनै जिहेथु गोदान जुग जाबाय ओ जेराव जोंहा ओ माइ गायनो थाखाय ट्रेक्टर दंङ।आरो खोथियाफोर खौबो जोंङो ओ बिदिनो दिनैनि ओ एसे गोदान मुगाजों गोरोबनानै जोंफोरो ओ दिनै बायदिसिना प्लास्टिकनि ओ मुवा बेसाद ओंखारबाय।जेराव जोंङो खोथियाफोरखौ फुनायाव जेबो खस्थ' जाला । जों बेखौ बोखार हब्लानो जोंङो जेखौ जायो ओमफाय जोंङो बिदिनो जोंङो माइ गायग्रा ओ जों मेचिन ओंखारखाबाय बेहायजों होनानै मेचिनजोंनो गायनाय जायो । बिनिफ्राय बिदिनो जोंङो ओ हानायखौ बिदिनो जोंङो दा गाय खां बायानो जोंनि जा दा बेफोरबायदिथ' गायनो लागा गैला । बिदिनो बेनिफ्राय हासारफोरखौबो सारगासिनो दंङ दासान्दि ओ जिहेथु जोंनियाव ओ बिसिबां ओ हासारफोराबो गैला ओ जोंङो दिनै रासायनारि हासारफोरखौसो बांसिन बाहायो । जोंहा दिनै मोसौ फोरबो गैला जोंहा दिनै ओ गुवार गुवार बा लांदां फोथार गैया जाना दोंङो बेनि थाखायनो दिनै जोंहा मोसौ बोरमा बेफोरखौ जोंनियाव फिसिनायखौनो जाला आरो ना नोंथां । दा बेनिखायनो जों ओ हासारफोरखौ जोङो ओ बायदिसिना दुखानफोरनिफ्राय बायदिसिना केमिकेल लागायनाय बा बिदिनो जों एम्फौ थैनायनि मुलि बा बायदिसिना बेफोरखौ दिनै जोङो बाहायदों । बेफोरबायदिनो ओ बेयो जोंनिया माइआ जुदि ओंखारोब्लाथाय जोंङो हा होन सानदोंमोन जोंनिया जिहेथु दिनैनि समाव बायदिसिना हाग्रा मेसिं दंखायो बेनिखायनो सानदोंमोन आरो आमफाय नोंथांमोननिजोंलाय माबायदि थों नोंसोरनि जा दिनै ओ माइ गायनायनि थाखाय ट्रेक्टरफोरालाय थांबायना थाङाखै नोंसनिजों
अ फ्रायनो जोंनिथिंजाय नांगालजोंहाय ओ खाथायो फिन से एवो गिबि एवो आरो फिनसे नांगोलजों मोसौजों ओमफ्राय बेनि उनाव बेहाय ओ ट्रेक्टरजों एवो ट्रेक्टरजों एवनानै आरो फिन हो नांगोल खनसे एवफिनानै गायो आरो
औ औ औ औ
दायो गायनायाव एसेबां मानि मेचिन थिसिन बाहायथ'वाखै ओरैजाय गैथ'वा गायनायनि थाखाय उम उम एवनायनि थाखाय टेखरजोंनो बा हायो
औ औ औ
हानायावबो मिसिनजों हानाय जाथ'वा मथा मथि मेसिन सिस्टेमा जोंनियाव फैथ'वाखै हानायाव
औ औ औ
फोरावहाय मेचिन फैबाय आरो मेसिनजों होयो फ्रायनो दाइनजि जौखोन्दोआनो मिसिनजों होयो आरो मारायाव उम उम गायनायाव बिदिनो आखाइजों गायो
औ औ औ
उम
नंगौ ओ दाथ' जोंनि जा आरो जोंनि जा खिन्थु दिनैनि समाव जानायनि थाखाय दिनै बांसिनानो जोंनिया बायनानैसो जायो बेनिफ्राय खायसेया जानो थाखाय लाखियो दिनै बिनिफ्राय जों खिनथु बांसिन माने बेनिफ्राय जोंङो खिन्थु बांसिन माने जोंनि ओनसोलाव फाननायखौ नुनो मोनो आरोना जेनेबा बांसिनानो जोङो माइखौ गायो इनिफ्राय फाननाय जायो आरोना बिदिनो ओ दिनैथ' जोंहा माइ गायनायनि खोथा बुंनो थाङोबा जोंहा दिनै गोबां फैसा दङ। गोदो जोंहा गोबां ओ खम बेसेनावनो जोङो ओ माइफोरखौ ओ फाननो गोनां जायोमोन दिनै माइ फाननानै जोङो ओ गोबां रां आरजिनो हायो बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव गोबाय गोबां ओ माइफोरखौ फानो आरो लोगोसे गोबां बेफार खालामनाय नुनो मोनो जोंनि गेजेराव न'खर न'खर थांनानै माइफोरखौ दिनै थांनानै बायहैयो बिदिनो दिनै नोंथांमोन ओनसोलावहाय दिनै मा मा माइफोरखौ गायनाय जायो बेनिफ्राय औ औ
खोनादों ना नोंथां? औ औ नोंथां खोनादों नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा माइखौ गायनाय जायो औ औ नोंथां हेल' खोनादों दा? हेल' औ औ खोनादों
खोनादों
औ औ नोंथांमोननिजों ओरैनो दा मा मा माइखौ गायनाय जायो दिनैथ' जोंनि ओनसोलाव गोबां गोदान गोदान माइ फैदों मायबा जोंहाथ' एबार माबा गायदों आरो ना सत्तुर पसत्तुरनो दिनैनि समाव बायदिसिना गुबुन गुबुन गुन माइ गायनायखोनायो दा नोंथांमोननि ओनसोलावलाय मा माथो माइ गायनाय जायो
अ जोंनियावहाय दायो रन्जित गायो
रन्जितखौबो एसे खम गायबाय सिगाङावहाय रनजितखौ एसे नै गेजेर खन्दआव बांसिन गायदोंमोन खिन्थु दायो एसे खम आरो दा मा होनो मासुरि मासुरि जि होनो मासुरि माइ दं बेखौ गायो ओ जोसा जोसा एसे गायो
औ औ
गायो
औ औ
औ बिदिनो
औ औ थिगानो । ओ दिनैथ' आरो जोंहा माइफोरखौ दिनैनि समावथ' जानो हागौ नोंथांमोननिजोंबो दिंखिफोरावथ' सौनाय जाला ना आजिखालिथ' दिनैनि समाव औ औ जोंहा माइ मिल दंखायो । माइ मिलाव लांबानो जोंङो माइ मिलाव लांब अ जोंनियाथ दिनै ओ ओ जोंहा सेलाराव सौनो हायो मोनसे सेलाराव सौबा जोंनिया बांद्राय फोरान नांलाया आरो नोंथां । बिदिनो जोंङो ओ थाम खेब्रै माब्लाबा खेबबा गाहाम होननानै बे ओ सौनानै जों माइरंखौ मोजां ओंखारो आरोना बेनिफ्राय हलाराव होयोबासो जोंनिया एसे फोराननो गोनां जायो आरो ना एसे मोजाङै फोरनोल' फोरानना लाना थांनांगोन बेनिफ्राय ए नाथायब्ला जों जुदि जोंहाथ' अमाबो गैला नालाय बेनिखायनो जोंहा सिलाराव सौनाय जायो । गुन्दैखो मोना आरोना बिराद खम मोननो गुन्दैखो । नाथाय हलाराव सं सौबाथाय ओ गुन्दैफोरखौ एसे बुजायोनो मोनो । दाथ' ओ जोंङो गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय माइ गायनायनि सोमोन्दै आरो माइफोरखौ जोङो माबायदि हाय दिनै सौनाय जायो गायनाय जायो बा हानाय जायो सेहेथु समाबो गैला दा बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ औ दे दे नोंथां औ ।